थां
नोंथाङा दा फ्रि सम दंना नोंथां
औ नोंथां दं
अ नोंथाङा सम दंब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हा
औ औ नोंथां हागोन नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय
थिगानो खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों दा सोंबानो जाबाय
हागोनब्ला जों आबादनि सायाव सावरायनो नोंथां नोंथाङा नोंथां ओनसोलनि जा आबाद मावो बे आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नोंथां आंबोथ' बांद्राय रोङा नङा होनबा नोंथां दा आङो दा आङो जि रोंगौ बेखौनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां औ नोंथां दा ओ नोंथां आं फोरमायनोसै नङा होनबा
औ नोंथां
औ दा जोंथ' आथिखालाव दा दैज्लां नङा होमबा आथिखालावथ' जोङो गोबां सुबुङानो माइ आबाद मावो नङा होनबा नोंथां दैज्लां बोथोराव औ औ दा जोङो दैज्लाङाव आबाद मावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो जोंनो माइजिलिनि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो
बे माइज्लिखौ जोंनो गिबियावनो जों नांगौ जायो सोरबाबा सोरबाबा बिदिनो फालानै फालाथाम ओ ओ बेखौ सोमनानै दोनो आरो नडा होनबा नोंथां सोरबा औ दा सोरबा गोबां हा थानायफोरा एसे ए एसे बुरजा बे नारजिखौ सोमनाय जाया आरो नोंथां
नंगौ थारैनो
औ
बिनि उनाव जों बेखौ बै जोंनि बे फुख्रि एबा खायसे दैमा जिंफोराव बे बिदिनो सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेखौ खाथुमनानै फाथो फाथोनि अबस्था एबा बै मा होनो बेखौ प्लास्टिक बस्थायाव सोमनानै फुख्रिफोराव दोननाय सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां बिनो साननै बा सानथामनि उनाव जों बेखौ सोमखांनायनि उनाव जों बै माइज्लिखौ जोङो बै बस्थाखौ जोङो खेवना नायो नडा होनबा नोंथां बै ओ बै माइज्लिया गाजा एबा फेंखा अरगोन ना अराखै होननानै जों बेखौ नायनाय जायो आरो नोंथां
औ थारैनो सैथो
औ नोंथां बेनि उनाव बे माइज्लिया जि फेंखा हरदोंबा बेखौ जोङो सानसे सिगां बै जोंनि न'आव लाबोनानै बेखौ जों आरामसे हायाव आरामसे बेखौ लखबनानै दोनो आरो नोंथां औ नोंथा आरो लोगोसे जोंनो खोबना जानो थाखाय जों लाइ बिलाइ आरो थास' बिलाइनि गोनांथि जायो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
नोंथां बिनि उनाव बै जोङो बे फोथाराव जे बे खोथिया आबादखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो खारायगोना लानांगौ आरो बे हाखौ नोंथां
नंगौ सैथो
औ खारायग्रोनानै जोङो बेवहाय ओ बिदिनो सोरबा साननै बा सानथाम थानानै बेहाय जों खोथियाखौ सारनाय आरोना नोंथां।
औ खायसे ओ उम खायसेया सानसेयावनो सारखायो खायसेया आरो मोजां खायसेयाव फुनायाव एसे ओ खहा जा जाथों होननानै साननै एबा सानथामनि उनाव बेयाव फोनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ औ बिनि उनाव जोङो बिदिनो बेखौ सारनानै जोङो बिदिनो जिबो जि दिन बा नैजिदिननि उनाव जों बेवहाय बे खोथिया एसे लावनो थाखाय बा गोलाव जानो थाखाय जों बेवहाय जोङो ओ हासार सारनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
औ हासार सारखानाय उनावथ' जोङो बिदिनो ओ एसे लावो ओमबा नङा नोंथां
औ नों
फुनु फुनैसो खहास जानाय बायदि जों बेवहाय ओ एसे गोजौ गोजौ नांगौ जेरै फुनो थाखायबो एसे ओ खहास जानो थाखाय
औ सैथो
औ बेनि उनाव जोङो बै जोङो जे आबाद मावगोन बे फोथाराव जोङो फोथारखौ जोङो आरामसे जोङो गिबियावनो खारायग्रोना लायो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ
औ खारायग्रोनायनि उनाव जों बे बै खोथिखौ जोबो जोङो समफोर एबा गाबोन गायनो थाखाय जोङो मा होनो बेखौ ओ खायफाबा ओ सानसे बा साननै थानानै ओ गायो नङा ओमबा नोंथां खोथिया फुखाना लानानै
बेखौ ओमबानिया जोङो आरामसे सोबाबा आथिखालावथ' गोबांखोनो जों खोथियाखो फुनाय नुनो मोनो नङा ओनबा नोंथां? ओ आइजो आइजोफोराबो आथिखालाव फुनायाव जोबोद मु मुखुब नडा ओनबा नोंथां?
नंगौ सै
खायफा खायफा जागायाव आइजोफोराबो फुनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आथिखालाव दाथ' आथिखालाव जोंथ' माने जोंनि सयावथ' गोबां सेंग्राफ्रा फुयो बा ओ बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बोरायफोरा फुनाय जों नुनो मोन्दों नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ सैथो
औ
बिदिनो जोङो बेहाय जोङो बेफोर खोथियाखौ जोङो फुखाना लानानै बे नेक्स्ट ओ नेक्स्ट दिनाव जों बेखौ आरामसे ओ बै फोथारखौ जों गायनो थाखाय जों बेहाय ओ बे हाखौ जोङो ओ आरामसे बेखौ खननै बा खनथाम आल ओ एवग्रोनानै बे हाखौ मिक्स मिक्स खामना लाग्रोनानै जों बे खोथियाखौ जोङो रोगानानै एबा गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिनि उनावथ' बिदिनो सोरबा जि दिन एबा नैजि दिननि उनाव जोङो बे माइ आबादा एसे गोसो गोजौ एबा मोजां जानो थाखाय जों हासार सारनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो।
औ खायसे सोरबा इउरिनिया पटास हासार सारो बायदि रोखोमनि हासार सारो आरो नोंथां।
औ थारैनो सैथो
दा नोंथाङा सम दंबा नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव सोंनाय दं आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां थारैनो सोंजागोन
दा नोंथाङा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा सम दं होनब्ला नोंथाङा
औ हागोन नोंथां थारैनो नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादनि सायाव बे नंगौ थारैनो सैथो नों जोंनि हालामावबो नों बिथाङा जाबायदि बुंलांबाय बेबायदिनो जों आबाद मावनायखौ गोदो गोदाय आजै आजैमोननि दिननिफ्रायनो दासिमहालागैबो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नुगासिनो
औ नोंथां
दा नोंथाङा आंनियाव जे मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै सोंनाय जेला आं जा एसे आंनि रोंगौथि बे खौ नोंथांनो फोरमायनोसै मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनबाथ' जोंहा गोबां बिबांनि दं जेरै बुंनो थाङोब्ला बेसर आबाद टिसि आबाद मटर मैगं थाइगंनि बेलायावबो जेरै आ लाइ लाफा आलु जोगोनार खुमब्रा बायदि बायदि रोखोमनि आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि आसामनि बा जोंनि बे गामि ओनसोलनि हालामनि गोबां सुबुंफोरानो आबाद मावनानै गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै साननानै लायो
औ नोंथां
गासैबो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं सुबुंफोरानो सोरखारि साख्रि मावनाय गैजोबा गोबां सुबुं फोरानो जिउ खुंनो थाखाय आबाद मावनायनि गोनांथि जायो
औ नोंथां
बेबायदि आबादखौ मावो आबादखौनो होनना बुङोब्लाथ' गोबां रोखोमनि बायदि बायदि दङ जेरै मेसें बोथोराव मावनाय आबाद दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद बेनि अनगायै साहा बिलाइ आबाद बे आबादखौथ' जों मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावबो जों एनि टाइम मावनायखौ नुनो मोननाय जायो जों खाथि खाला ओनसोलफोराव
औ
बेनि अनगायै आं आलु आलु आबाद बेखौथ' जों मेसें बोथोराव मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो एसे फोरमायनि आलु आबाद खौहाय माबायदियैहाय गायो बा मावो होननानै बुङोब्ला आलु आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौ गोदोनि दिनथ' जोंना मोसौ नांगोलजों हालेवनायखौ नुयोमोन
औ नोंथां नंगौ
दावहाय जोङो बिराद खम बिबांनि नुसै मोसौजों हालेवनायखौ
औ औ
आवनो दानि दिनाव ट्रेक्टरजों एवो नालाय गिबियावनो जों ट्रेक जों हाखौ मोजाङै एवग्रोनानै लानांगोन जेब्ला हाखौ जों एव खांनानै हाथरसाफ्रा गिदिर गिदिर थायो अब्ला जों बे बो जेरै जोंनि थांगोन बायदि लाना जों बेखौ बुख्रुबनानै बे मिस मिस खालामनानै लाग्रोनांगोननि उनावहाय जोङो माबेबा गला बा बाजारनिफ्राय आलु बिदानखौ बायना लाबोनानै जों बेखौ हायाव साननैसो गारनानै दोननांगोन जेब्ला आलुआहाय जेन माबा गाजा खिलियो अब्लाहाय जोङो बे आलुखौ जों फोमोननानै दोननाय हायाव नांगोल बा औवानि बायदिसिना आइजेंजों जों बेखौ सिन बोनानै लायो एबा जों थौ खालामनानै लायो लारिङै जेरावहाय जों आलुखौ गायगोन बेवहाय जों आलुखौ जोंनि जानथायखौ लानानै थरफा थरफा आलुखौ मोनफा मोनफा होनानै गालाङो बेनि उनावहाय हाखौबो जाबनानै होयो बिदिनो जिबा साननि उनाव आलुआ खिलिबोनानै एसे जौवो अब्लाहाय जों आलुआवबोथ' एम्फौ जायो नोङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जों गोबां रासायनारि हासार जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि इउरिनियाल पटास बा जोंनि गोबोर हासार बायदि हा गोबोर हासार बा हांगार बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोरखौ जों सारनानै होनाय नुनो मोनो जेब्ला बेबायदिनो नांगौ समसिम जेरै जोंना बेबायदिनो थायो मास मोनब्रै मोनबानि उनावहाय जों जेब्ला आलुखौ आलु दंफाङा रानो अब्लाहाय जोङो बुजियो आलुआ बे थांबाय आरो आलुआ बुरनो थाखाय जाबाय होनना अब्लानिया जोंङो आलु खौ बुरनाय नुनो मोनो बेबायदिनो आरो जोंहा गोबां बिबांनि मेसें बोथोराव मावनाय दंब्ला दंबावो जेरै बेसर बेसरखौ माबायदिहाय मावो होननानै जोंङो बुंङोब्ला जोङाहाय जेन दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावखाङो मावो बेनि उनाव जोङो मेसेङाव माइ आबादखौ जेब्ला हाखाङो अब्ला जोंनि नारा थिलिया मेसेङाव गोरान जानानै थायो अब्ला जों बेखौ ट्रेक्टरफोरजों हाल एवग्रोनानै लानांगोन हालेव नानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेसरनि बेग बेसरनि बेगरखौ बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानैहाय जों बेखौ सारनानै बा फोनानै होनायखौ नुनो मोनो बेनि हाय बेसरा जेब्ला जौवो अब्ला बेयाव नांगौ बिबांनि हासारफोरखौ जों आबादारिफोरखौ होनाय खौ नुनो मोनो बेसर आबादनि जोंहा मा मुलाम्फा जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो बेसरनिफ्राय जों बेसर नि बिलाइखौ जानो हायो बेनि अनगा बेसर आबादखौ फोनाया गोनांथार होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो थाव होननानै बुंनांगोन जों बे समनिफ्राय थाव मोनो जाय थाव जोङो जायोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां बेनि अनगायैबोहाय जोङो बेसरनि थाव फेहेरनाय जायखौ जों दाबा मुंङै बुंङो बेखौहाय थोरसि लथा मानजिनाय बेयावबो बाहायनो हायो आरो जों नानो आदार हिसाबैबो होयोब्ला नाया एसे थाबनो देरगोन होननानै जों मिथिनो मोनो होयो
औ
औ नोंथां
नोंथां जोंनावथ' समा एसे थौबाय नङा होनबा नोंथां
नोंथां थारैनो नोंथांङाबो जाखिनि बुंबाय औ सैथो नोंथां नोंथाङाबो बुजायनायखौ नोंथांनि फ्रायबो गोबां मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथां औ